हेल अ नोंथां बुं।
हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां अ खोनादों औ खोनादों। खोनादों।
अ नोंथांजों मोनसिगोन आरो नामा नोंथां हेलौ नोंथां
औ
हेलौ नोंथां नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां।
थां औ होमबा नोंथां अ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर' सुबुंफोरा माबायदि न लुनानै संसार जायो। बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंनि बर' ओनसोलाव जानाय जिउ खुंनाय राहाफोरखौ आं खोनथालांनो हागोन नोंथांनो
जागोन नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय
औ जोंनि नै ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा गोबाङैनो आबाद मावनानै जिउ खुंनानै जायो न'खरफोरखौ औवाफोरनि रायदें बायदिसिना हेबलानानै फाननानै न खरफोरखौ सलायलां ओं आरो जोंनि बर' नख'राव बायदिसिना बायदिसिना जोंनि बर' नख'राव बायदिसिना आरिमुजों दानाय बायदिसिना बेसेन अ बायदिसिना बेसेनफोर खौ बाहायनाय जायो आरो
दिनो बानायनाय जायो
फोराव हाल एवनानै मानसिफोरा आबाद मावनानै जिउ खुंनानै ओ आलो गोजोनै संसार जायो आरो थोरिजों न' लुनानै बर' न'खरफोरा गावबा गाव गोदोै जौगालाङोमोन दानिया नाथाय थोरिफोरखौ बाहायनाया बो नुनो मोननाय जाला आरो एसे खम जाबाय
औ नंगौ नों थां आथिखालाव एसे सोलायबोनायखाय बेबायदिखौ नुला
औ
आरो नोंथां ओ आथिखालावथ' गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय थोरि खासि हाग्रा आरो बेबायदिनो माखासे अ प्लास्टिक रोखोमनि मुवा बेसादफोरजोंबो न' लुनाय नुनो मोनोमोन आथिखालाव नों थांमोननि ओनसोलावहाय बेबायदि न'खौ नुनो मोनो ना मोना नोंथां
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि न'खौ नुनाया जोबोर खम जाबाय मानोना गभमेन्टनिफ्राय बायदिसिना न'नि स्किम बायदि सिना बिदि फायनायखाय आथिखालाव बेबायदि न'नि बिबाङा जोबलांबाय एसे एसे एनै गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नाथाय बांसिनानो नुनो मोननाय जाला आथिखालाव
औ नंगौ नोंथां अ नोंथां आरो नोंथाङा जोंनि जि ओनसोल बे ओनसोलावहाय माबायदि न' लुयो बेनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैयो नामा नोंथाङा
औ नोंथाङा खोनथा फोरमायना होलाय मिथिनो आं लुबैयो
औ नोंथां फोरमायगासिनो जे जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि बर' सुबुंफोरनि न' लुनाय जि आदब खानथि बे आदब खानथिया एसे आलादाखा जे गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि जि बर' दोरोङारि खान्थिजों न' न' लुनाय जायो नालाय बेनिखायनो एसे आलादा जायो जेराव गोदो आबै आबौ एबा आजै आजौ बिथांमोना जे लुबोनाय नवा थारैनो ओ मिथिंगायारि मुवा बेसाद फोरजों बेफोराव बर' सुबुंफोरा अ गंफा गंनै नुनो मोनसै थेवब्लाबो
मोनफुंजोबनो थाङा मानो होनब्ला आथिखालाव जोंनि जि अ गोनोखोआरि मुगाजों दावगाबोबाय एबा आथिखालनि मुगाखौ जों बादायारि मुगा होननानै बुंनाय जायो। बेनि बेखायनो माखा से हारिनि बा माखासे हादोरफोरनिफ्राय जोंनि जि ओनसोलाव दाहार महरै एबा अ सोलायबोबाय बेनिखायनो अ बबेबा दिल्ली बबेबा मुंम्बाइ ना बबेबा आ गोजान जायगानि आमि
औ
मेरिकानि बायदिसिना आसाम टाइप बेबायदिनो बिल्डिं गोजौ गोजौ बेबदि न'फोरखौ लुनाय नुनो मोनसै जोंनि जि ओनसोलफोराव अ नोंथाङा मा बुङो बेबायदि न' लुनायनि सायाव हागोन नामा नोंथां? जे गोदोनि न' आरो आथिखालनि न' बेजों माबा मोनसे सोमोनदो दं नामा बेखौ फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां गोदोनि न'नि आरो दानि न'नि बुहुद फाराग दङ। गोदोयो थोरिफोरजों लुयोमोन। नाथाय दा इथा भाता बाला अनथाइ बायदिजोंसो लुयो।
नंगौ।
आथिखालाव एसे जौगानायबो फैबाय जोंनि नै बर' ओन सोलनि न' खरफ्राबो बिराद गोबां जौगाबाय मानोना जोंनि गभमेन्टफोरा एसे ओह रोंगौथिनिफ्राय आरो दा। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागा सिनो बेनिखायनो जोंनि नैबे हादोराव बर' ओनसोल गासैबो सुबुंफोर बर' ओनसोलनि बाहेरा गुबुन हारिफोर जायफोरनि न'फोराबो जौगालांनो हमबाय आरो। गावबा गाव मानसिफ्रा सोलोंथाइ लानो हानाय जाबाय बेनि बेखायनो मानसि फ्रा गोदोनि जिखिनि थासारिमोन गोदोनि
औ नंगौ नोंथां उ आथिखालाव थासारि लानानै न' फोरखौ सोलायनाय नुनो मोन
अ गोदान गोदान बायदिसिना ओइ गुबुन हा दोरनिफ्राय कपि खालामो जायखौ। बिल्डिं बायदिसिना लुयो। मानसिफ्रा नोंथांङा सोलोंथाइ फोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा बर'फोरनि ब बर' बिजोंजों फरायनायनायनि सोमोनदैफोर
अ नोंगौ नोंथां ओ बे जोंनि जि बर'फोरनि न' लुनाय खान्थि बे न' लुनाय खान्थिनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि न'खरनि सोलोंथाइफोराबो एसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव जोंनि जि ओनसोलाव जे बर'फोरा जे जायफोर सुबुंफोरा गिदिर एबा बिल्दिं ओ माखासे मानामदों आसाम थाइप बेबाय दि न'फोर लुनाय सुबुंफोरा आथिखालाव सोलोंथाइनि बिथिं आव फरायसालिखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै हाय सोरखारि बिथिङै बे मोननै बिथिङाव जोङो गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ
औ
मानो ब्ला गुवाथि गाव गावनि आन बाहायनाय बिथांमोना गाव गावनि खौ जोङो पारपेराव गावबा गावनि फिसाफोरखौ हरनानै रां होनानै माखासे गि मानसिफोरा जोंनि जि गामियावहाय जे सोरखारि नङि फरायसालियाव फार फरायोब्ला साया जे बा माखा से मा ना रों दङ बेनिखायनो साफ्रोमबोनि न'खरानो आथिखालाव जोंनिया सोरखारि नङि फरायसालिफोरावसो हगारनाय नुनो मोनसै नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन दैयै ओ माबा बुंनो सानो नामा बा हागोन नामा जे आथिखालाव सोरखारि नङै फरायसालि आरो सोरखारि फरायसालिनि गेजेराव माबा मोनसे खहा लाबोदों होननानै नोंथाङा सानो नोमा बेखौ बुंना हागोन दा
खहायाथ' मोननै बिथिंखिबो दोङो ओ। सरकारियावबो नोङो आरोखि प्राइभेटावबो दोङो सरखारि फरायसालियाव गोबां सुबुंफ्रानो गोबां फरायसाफोरानो ओ फरायहैयो ओ जायहा गोरिब न'खराव रां रुफा गैया बेबो बेफोरबायदिया प्राइभेटआव होनाया एसे थान जायो मानोना प्राइभेट फरायसालियाव फरायनो थाखाय गोबां रांनि जेंना जायो रां नांगौ जायो प्राइभेटनि सोलों थाया एसे गाहाम सिन जायो प्रायभेट नि सोलोंथाइया एसे फोरोंगिरिफोरा एसे फोरमायना एसे आलादासिन फ गभमेन्टनि फरायसालिनिफ्राय एसे आलादा सिन फोरोंनाय जायो। आरो प्राइभेटआव माबायदि खहा जायो प्राइभेटनि खहाया जाहैबाय बेयाव रां होनांगौ जायो बायदिसिना आरो थाखा खरसा बायदिसिना द्रेस गाननाय सि जोमनि थाखाय बायनांगौ जायो निजा निजा बिसोर ओ लोरबां न'खरफोरा बेफोराव होनाया एसे थान जायो आरो ओमफ्राय आरो सरखारियाव ओ खहा जायोदि बेनो सरखारि फरायसालिफोराव सरकारिनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा ओ
थारै
फराय सालि इ सरकारिनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा ओ बायदिसिना फ फरायसाफोरखौ जेनेबा ओ नथ नटस बाय नटस एकदम बर्डआव लिरलाङो। लिरलांना होया आरो गोबां जेंना जायो देनाय गोबां फरायसालि फरायसाफोर फायो गोबां दावराव दावसिबो जायो गोबां आरो सब साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजाङै ओ बुजायना होनाया गोब्राब जायो। फारसेथिं प्राइभेटाव आरो ओ फोरोंगिरिफोरा थाल लायो आरो फ प्राइभेटनि ओ फोरोंगिरिफ्रा नट्स बाय नट्स होलांनानै मोजाङै फोरोंनानै एसे मोजांसिन जायो आरो।
नोंथां बिदिला दिनै अ एसेनो दोन्थनिसै नामा नोंथां?
औ दे दोनथ जासिगोन होमबा नोंथां। है जायाखैलै